औ
हेलौ
हेलौ औ खोनादोंंना नोंथां आंनि बेकग्राउन्डआव नयस फैदों नामा?
गैया फैयाखै खोनायाखै जेबो मोजाङैनो खोनादों
अ
मोजाङैनो खादों।
ओ दायो होमबा मा टपिकनि सायाव रायलायनो नोंथां?
माइ गायनायखौ लानोसैदां।
ओह जागोन दे नोंथां।
ओम
ओ आंथ' इसिबां माइथ' गायफेराखै अब्लाबो मानि मि थियोथ' नोंथाङा
बर'नि फिसा बा बर'नि फिसाथ' मिथियोना?
औ माइ गायनायखौथ' मोनथियो नाथाय बबे बोथोराव माबे माइखौ गायो बेखौ आं बारा मोजाङै मिथिया नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
ओम जिखुनु दैज्लां दैज्लां थ' बयबो माइ गासै माइखौनो गायजाजोबोथ' बिनि उनाव बे बावा माइखौ ना बिनि एडभान्स एसे फैयो आरो दलहादैयाव। बेखौ गायनाय जाया माने जोंथिंहाय बेखौहाय ओरैनो माने बांद्राय हाखौबो गोमोनथार खालामनानै फोआ आरो एसे मा होनो खारायनानै आरोबाव खननैसो एवनानैनो सा सायावनो फोनाय बे बावा माइखौ माने बे दलहायावहाय दै जानायनि सिगां माइया इसे जौखानांगोन आरो जाग्रोनांगोन।
ओम ओम ओम। जोबोर मोजां नोंथां बेनिफ्राय नोंथांमोननिथिंजाय औ।
ओम।
औ।
दे बुं
बेनिफ्राय नोंथांमोननिथिंजाय माइ गाव माइ गायनायाव ओ हाखौ जे हालेवनाय जायो बेखौ दानि समफोराव मोसौजोंनो हालेवो ना ट्रेक्टरफोरजों हालेवनाय जायो नोंथां?
ओम दानियाथ' बहा मोसौ थाबावनो बां
हेलौ हेलौ नोंथां खोनादोंंना? हेलौ